औ खोनादों
अ जोङा एबार बैसागुनि सायाव जों सावरायनांगोन बैसागु मानो होनोब्ला बैसागुआ जोंना बरफोरनि माबा गाहाय रंजानाय फोरबो ना
औ नोंगौ एकदम
औ हा नोंसना बैसागुआव माबायदि रंजायो बिदि ओरैनो
जोंनिया एक टारिगै जोंनिया म गाब गम मन्दिराव थायो माने बाथौ मन्दिर
औ
फ्राय सोरहाबा ब्रह्म मन्दिर जोंना मोननै दं माने गामियाव धोरोमा मा माबाया ओं
औ बेना ओ सेंग्रा सिख्ला जयै मोसायै जोंना मोसा ज ज मोसाखांनायनि उनाव लासाव जोंना ओ माबा लावखार बायदि जाहैनाय जायो माने बिदि बेनिफ्राय जोंना आरो नखर नखर हाबनानै मोसानाय जायो जोंना नखर नखर हाबनानै मोसानानै जायनि नखराव मोसायो बै नखराव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय बोर होबोनायबो जालायो जोंना नोंसिना माबायदि
जोंनाबो बिदिनो
बिदिनो दा जोंना बांसिनै जोंना मा होनो खाम लानानै जथा लानानै बा बैफोर सेरजाफोर बरनि दामजु दोरोङारिफोरखौ लानानै जोंना बांसिनै बैसागुआव रंजानाय जायो आरो
औ जोंनाबो
औ
सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला मफ्राय आरो बोर बायफोर बोरायफोरा
नोंसना बोराइफोरजोंनो एखे रंजाफायो नामा सेंग्रा सि सिख्ला जनो ना जरा बेलेग बेलेग अ उम उम जोंना माने ओ गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ मा होनो मास मोनसेयालागै फालियोमोन होनना जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बा लेखायावबो जोङो नुदोंमोन आथिखाल अ मास मोनसेना सप्तासेनि बांसिन फालिनाय जायो होनदोंमोन खोमा आथिखालावथ सप्तासेनि बारासो फालियो खोमा ना खोमा ना?
औ
सप्तासे जायो दे
बिदिनो जोंना बिदिनो माखासे बैसागुआव औ औ मा होनो
मोसौ संखायनायनिफ्राय लानानै
औ औ मोसौ संखाजनिफ्राय लानानै औ
नोंथांमोनथिया माव थुखैयो मोसौखौलाय
मा होनदो
मोसौखौ बहा थिखै नोंसोंखिजा
बिदिनोनि माबा थायोना ओ फुख्रिफोर बा दंगना मा होनो बिदियाव थु
औ औ दै-दैमाथ गैयाना होब्ला
दं जोंना दैमायाव थुखैयो सोरबा सोरबा
उम
दङो
जोंनिया दैमायावनो लाङो
अ सोरबा नआवबो थिखलनि माबाफोरजों बिदि खालामनानै थुखैनाय जायो
उम ओ माबा ला-लाव फोरखोननो मोनलाया जायो
औ औ औ औ जोंना बिदिनो बे खालि जोंना मोसौ थुखिखालि जोंना। बैसागुखौ जोंना बरायगारना लानाय जागोरो माने बरायखा बरायखाङो जोंना माने बै खालि जोंना मोसौ थुखैनाय सानखालि जोंना मोसौ ओ थुखैखालि जोङो बैसागु बरायनाय हाबाफारि बखनाय जायो आरो जोंनि सोलाव
औ
ओमफ्राय बैसागु जोबखांनायनि उनाव जोंना गाजा गोमजायै माखासे हाबाफारि लानानै बिदाय हरनायबो जायो जोंना बैसागु
औ फान फानसनथ
बेबायदिनो औ औ
फानसन फानसन बानायो ना
मा होनदो मा होनदो औ औ जोंना बिदिनो फानसन मोजां खालामनाय जायो जोबथारनायाव जोंना बैसागु गाजा गोमजायै बयबो मोसानानै बिदाय हरफिननाय जायो आरो
औ औ
औ
जोंनियावाबो फानसन खालामो
बैसागुआथ बोसोराव फैबाय थायो था अब्लाबो माने बैसागुआव माने रंजानाया माने गोबां मोजां मोनो माने
ओम बैसागोआनो मोनसे आरो एकदमबारि बरनि इन्टारेस्टसिन फोरबोआनो बेनोसै
बेनोसै औ माने औ बैसागोआव बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होनाय बिदिबो थायो आरोना बिदिबा आं नुनो मोनदों माने दङो औ
उम उम
बिदिनो माखासे समाव माखासे माने सोलायनो हमबोबाय आथिखालाव माने गोदो गोदाय माने जोङो साउन गाबनायफोरजों जोङो मोसायोमोन आथिखालावबो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव माथासेफोराव दङ अब्लाबो जेबो नङा जोङो रंजानांगौ बिदिनो माखासे बर हारिनिमुनि माखासेफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ
औ
औ
रंजानांगौ
औ औ मोसानांगौ जोंना बरनि राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौ
ओम नोंसिना खाम दामना मोसायोना
औ औ जोंना खाम खाम लानानै मोसायो ओमफ्राय सावउन्ड बा मेथाइ खननाया जोंना ए बक्स लानाय जायो साावउटनिफ्राय जोंना आवट एस्रा मेथाइ दामनाय जाया आरो जों गावनो मेथाइखौ लिरनानै खननाय जायो आरो जों मेथाइखौ गावनो औ मेथाइ खननाय एक्सट्रा थाखाबाय आरो मोसाग्राबो एक्सट्रा थाखाबाय बिदिनो औ मोजां मोनो बैसागुआव बिदिनो माखासे गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाहैनाय फंबायमोन बा गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थिनहुरनाय बै बैफोरखौ माने गामियाव माने ज लोगो मोननाय जायो आरो बैसागुआव माने बयजोंबो रायलायनो मोननाय जायो बा गुबुननि नआव हाबैयाबाबो माने जोंना बैसागु बो बोथोराव मोसानाय बाजिनो जोंना हाबहैनांगौ जायो माने जोंना हाबथारि नखरावबो माने बैसागुआव हाबैनांगौ जायो
औ औ बिदिनोआय मोजां आरो
उम बेनो माने जोंनि औ औ बेनो जाबाय जोंनि बरनि आंगो बैसागु होनलाय ना बयनावबो ज ज रंजा खुसियै मोसाबोनो मोनो गोरोबलायनानै थानो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबौमोननिफ्रायनो बै बैसागुआव रंजानाय जानाय लोंनाय फुरथि खालामनाया सोलिबोदों आरोना
औ नोंखां उम
बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो बांसिनै जोङो बयखौबो गोरोबना थानाय बा बैसागुआव जों बयबो हेफाजाब होलायनाय बा रंजानाय मोसानाय बिदिनो माखासे बायदि बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो न न हाबनानै बा सोरबा मोसाहैनाय बा जानाय लोंनाय बेफोरबो थाबाय बैसागुआव
औ औ बिसोर थाखायोआनो ओम जोंनियाबो दं जोंनियाबो दं
औ जोंनियावबो आथिखालाव दा बेफोरबायदि थाया सोलिगासिनो जोंनाव दा मोजाङानो जोंना बैसागोआ मोजाङैनो सोलियो औ बेनिफ्राय मा बुंबावगोन नोंथाङा
अमा बेदरखौथ नोथाङा जायो ना बैसागुआव औ बिखौ बावलांनाय जागोन आरो
अमाया बैसागु बुङोब्ला अमायानोखा जोंनिया
औ औ औ जोंना अमा जोंना पार्टिकआव जोंना अमाखो लाखायो अमा बिदिनि थाखाय पार्टिक जायोबाथाय हा औ औ गोखा गोखै जायोबाथाय अमाया मेन आरो अमाखौ नांखाथारगौ उम बिदिनो बेसेबांबा मेगं बुथुम ना जायो होनदोंमोनथाय इदिनो बुरजाथारनोथ ना हा एकस एकथा ओं अ दि ओं ओं ओं ओं ओं ओं बिदिनो ओं बिदिनो एकस एक बिदिनो बुरजा माखासे खालामनाय जायो आरोना
जोंनियावनो एकस एकथाखो जायो सोरबा सोरबा जोहा आरो खुंखाफोरखौ जानाय नुयो मानिमुनि खुंखा
औ
ओम
बिदिनो बुथुमनानै माखासे बुथुमग्रोनानै लागोरखायो खोमा आरोना बै माबाखालि औ बेनिफ्राय जोंना मंगलार बाराव माने जोंना मालाबा समाव आरज गाबो बाथौ थानसालियाव नोंसिनाव बेयो इदिखौ दे जों बुंलायलांनांला होनोमबाबो माखासे समाव इदिनो औ माने बैसागुआव जों माने बिदियाव रंजानायाथ बांसिनसो जाखायो नालाय जोंहा माने रंजागोरनांगौसो आरो माने बैसागु
उम बेनिफाय बा नोंसिनाव बोरमाफोर गैया नामा
बोरमा दंमोन
औ
है एसे मायाखैलै माब्रै सयथासो जादों ओंलै बोरमाया आंनियाबो बेनो फ्राय
औ
थैबाय थादोलै फिसाया ओमफ्राय बेनिनो आङो फानहरगारबाय
अ ह ह ह
मानिजाया ना मा होनो बेखौ मानि जायो नामा होनदो
औ इदि थायोथ ओं इदि थायो ओं ओं ओं
खोमालै बिनो साननानै
औ
फानहरगारदां
खननै जाबाय आरोना
ओम फानहरदो खासिबो दंमोन मासे
औ औ
बोरमा खासि बोरमा खासि सिबो दंमोन होनदो
अ नै जानावबो दङ बोरमा खासियालाय दा हान्दि औ दङ दङ
उम उम उम
खासि खालामनानै दोननाय जादो बोरमाखौ नोगोद दुस्थुद्राय जायोना बारा औ
दाम मोनो
दाम मोनो दाम मोनो औ
ओ पन्द्र हाजार गाहाम मानो
औ आरो इबिदिनो हांसोबो थायो जोंहानाव हांसोबो फिनाय जायो
अ बेसे हांसोनिया
हांसोआ जोंना दामा बिदिनलै थिनस गोजों किजि किजि हिसाबैसो लानाय जायो नालाय जोंना
खिजिसो
अ जोंना दायरेक्ट बिदि माबा हरनाय जायाना
जोंनियाथ ओइ आधा किलफोरावनो दाखालि लाबोनाय खोनादोंमोनलै बाजौ
थआ माथो दामानो माथो होनबा
फिसौ ओ दाखालि आं नागिरदोंमोन आरो गामि गामि मोनाखैनो नागिरनानैनो
अ औ दे होमबा जासिगोन समा
दे होमबालाय
औ दे दे दे